हेल' खुलुमबाय नोंथां जो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथिनाय थाबाय हेलौ हेल' खोनादों।
औ नोंथां खोनादों।
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथाङा मानोबा कल खालायदोंमोन?
औ आं मोनसे मोनसे नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों नोंथाङा ओ बर'नि फोरबोफोरनि बारै आंनो फोरमायनो होनो हागोन नामा?
अ नोंथाङा हागोन मानो हाया जानो। बिदिब्ला आङो नोंथांनिसिम ओ जोंनि बर' हारिनि बयनिख्रुइ देरसिन फोरबोनि बागै फोरमायनो सानबाय नोंथां।
दे फोरमलांदो।
बर' हारिनि देरसिन रंजालि बैसागुनि बागै नोंथांनो फोरमायहरनो सानबाय। ओ रंजालि बैसागुआ जाबाय बैसाग दाननि सेथि दान फालिनाय जायो। जोङो रंजालि बैसागुखौ बैसाग दाननि सेथि दाननिफ्राय फालिनाय जायो। बे बर'फोरनि देरसिन फोरबो हिसाबै गनायना लानाय जायो एबा फालिनाय जायो। बैसागु फालिनायनि सिगां मोनसे नेम दं जोंहा बेनो जाबाय संक्रान्ति। ओ बेयाव जोङो मोसौ थुखैनाय जायो। जायगा लायै जायगा सोरबा- सोरबा बैसाग दाननि से थारिखआवबो मोसौखौ थुखैयो। मोसौ थुखैनो थाखाय गोजा, गोथां, गोसोम रंजों देलायहोयो। जोङो मोसौखौहाय गोजा, गोमो, गोथां बायदि गाबजोंहाय देलायहोनाय जायो। जोङो मोसौनो बिबार मालाबो गानहोयो‌। मोसौनि थाखाय जोङो गोदान दिरुं गोदान दिरुंबो बाजारनिफ्राय बा गलानिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो बिसोरनो गानहोनाय जायो। गोजामखौ जोङो गारनाय जायो। जोङो बै दिनखालि गासैबो जोंनि बर' न'खराहाय जाय जायहा मोसौ दङ बिसोरहा गोदान -गोदान गोदान- गोदान जिरादफोर होफैयो जेरै मोसौनो दिरुंखौ गोदान होफैयो। बिसोरनो बिबार माला गानहोयो मोसौनि थाखाय गोदान -गोदान दिरुं लाबोनानै जोङो बिसोरनो गानहोयो माबेसे मोसौ दं बिसोरनो। बैदिनखालि मोसौखौ जाला माला लावथिजोंबो बुनाय जाया। बेखौ जोङो दिगलि बिफांनि लावथिजोंसो बुनाय जायो। दिगिलि लावथि होनोब्ला जोङो ओ दिगिलि लावथिजों जोङो बुनाय जायोदि दिगिलि बिफाङा जाहैबाय ख्रि -ख्रि गान्थि गोनां।
दिगिलि बिफाङा ख्रि -ख्रि खान्थि गोनां जानायलाय ओ जोंनि बर' समाजावबो मोनसे फोथायनाय दङदि ओ जोङो जुदि दिगिलि बिफांनि गान्थि दिगिलि बिफांनि दालायजों एबा लावथिजों बुयोब्ला जोंनि मोसौआबो ओ दिगिलि बिफां बायदि ख्रि ख्रि एरनायनि थाखाय बेलावथिजों जोंनि बर' ओ समाजनि सुबुंफोरा मोसौखौहाय बुनाय जायो। मोसौ थुखैनाय समाव ओ लाव, फान्थाव, हालदै, माला सुनानै जोङो मोसौफोरनो गानहोनाय जायो। मोसौनो जोङो जोंनि बर' समाजावहाय न'खरावहाय सोरहाबा माब्रै मोसौ दङबा बे मा माब्रै मोसौनो ओ हालदै, लाव, फान्थाव नि माला सु नानै माफा माफा बयनोबो गानहोनाय जायो। आरो बेखौ मोसौनो जोङो सारनानैबो होनाय जायो जाहाथे मोसौआ जायो। आरो बे समावनो जोङो रायदों बिलाइ रायदों बिलाइखौ जोङो हाग्रायाव ओ हाग्रानिफ्राय एबा बारिफोराव लायनानै मोखोना बिलाइ, एबा मोखोना बिबार, खाथ्रि बिबारफोरखौ न'नि मोनफ्रोमबो जोंनि खनायावहाय आलायना दोननाय जायो। बेजों लोगोसेयैनो मोसौ थुखैनाय सम समाव सल'बो खननाय जायो गोदोनि दिनावहाय बे सल'आनो जाहैबाय। लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा मोसौखौ फोथाराव लांखांनायनि दसे उनाव जोङो खादायावहाय हासिब सुवा गोबोरखि दिरुं गोजाम जोंनि बे मोसौनि दिरुं गोजाम बे बेखौहाय लानानै लामायावहाय गारहैनाय जायो गोदोनि आबै आबौ एबा
जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय बियो मोनसे नेम जेब्लानाखि बाखि जोङो मोसौखौ गान खननानै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबायथा होननानै जेब्ला जोङो न'निफ्राय दिहुनलांगोन बेनिथ' से उनावनो जोङो हासिबसुवा एबा मोसौनि गोबोरखि बेखौहाय जोङो खादायावहाय लानानै लामायाव गारहैनाय जायो। बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि नेम बिनि अखानायैनो बैसागनि से दानावहाय जोंहा बर' समाजाव बर' बर' हारिनि समाजावहाय न'खरावहाय
से दानावहाय न'खर न'खर फुजा होस्रांनानै लानाय जायो। बोसोर गोदाननि थाखाय जोङो न'खर न'खर बयहाबो फुजा होस्रांनानै लानाय जायो। न'खरनि गिदिर मानसिफोरखौ जोङो बैसाग दाननि से दानावहाय दुगैयै लोबै देलाय मालाय दुगै लोबै देलाय मालाय
फुजा होस्रांनानै फुजा होस्रांखांनायनि उनाव जोङो जोंनि न'खरनि गिदिर मानसिफोरखौ एबा गामिनि मानसिफोरखौ जोङो मान बावो एबा खुलुमो। बे समाव जोङो न'खरावहाय मान बावनानै जोङो गानग्रा जोमग्राबो होलाय लायो जाहाथे गोदान बोसोरावहाय जोङो गोदान हामलायनाय बावहरो। गोसो गोथारै बेखौहाय आरो गिदिरफोराबो एबा न'खरनि सुबुंफोराबो गावजों गाव मोजाङै मोजां अनसायलानाय अनसायलायनानै बे बेखौहाय नाजावनानै लानाय जायो। बे बैसागोखौ जोङो मानसि बैसागोबो बुङो। बे दिननिफ्रायनो मानसि बैसागुआबो जागायजेनो आरो मानसि बैसागोआहाय बैसाग दाननि से दानानिफायनो जागायजेनो मानसि बैसागुआव जोङो ओ गिबि दानावहाय बयनिबो बयबो सुबुंफोरा न'खरनि एबा गामिनि बयबो सुबुंफोरा फुंनि समाव दुगैयै लोब बै देलायस्रां मोनस्रां जानानै ओ बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' ज' ज' जालायनानै ओ गाजा गोमजा खाम सिफुं जथा जोंनि बर' हारिनि दामग्रा दग देग्रा आगजु लानानै ओ जोंनि बे ओ बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा
गामि गामि जोंनि बर' न'खर आइ आफानि गामि गामि थांङै थांङै ओ दामनानै मेथाइ खनै खनै खुगा मेथाइ खनै खनै बिसोरो ओ न'खर न'खर न'खर बयनावबो मोसादिं लाङो।
जाहाथे बयनिबो न'खरावहाय ओ रंजा खुसि फैयो गोजोन फैयो। बिनि उनाव ओ जोंहा गामिफोराव माखासे हाबाफारिफोरबो लनायथाय लानाय जायो रंजानायनि नेमावहाय। बे हाबाफारिफोराव जोंङो बे हाबाफारिफोराव जोंङो ओ गिदिरफोरखौ मान बावो गथ' उन्दैफोरनो थाखाय एबा गिदिर गोलाव गास गासिबो सुबुंफोरनि थाखाय खेला होयो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासिबो रंजानाय बाजानाय थाखाय जोंङो बे हाबाखौ फारिखौ गामि गामियाव बयहाबो बर' समाजावहाय गामि गामि खुंनाय जायो। बेनोसै नोंथां।
नोंथांङा नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बे औ नोंथां जोंनि बे ओ बर' हारिनि दोरोंङारि गाननाय जोमनायनि बागै
औ नोंथां हागोन नोंथां नोंथांङा दा एसे सिगांङाव औ औ नोंथां नोंथांङा दा एसे सिगांङाव बुंलांनाय बाथ्राया गासैबो सैथोआनो नोंगौ। बेयो मोनसे बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि रंजानाय फोरबो आं दा नोंथांनिसिम बर' हा दोरोंङारि गाननाय जोमनाय आं बिनि बारै नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों। दा जोंनि बर' हारिनि दोरोंङारि गाननाय जोमनाय होनोबा जों गिबियाव बुंग्रोलांगोन जों दख'ना बे दख'नायानो गाहाय होननानै बुंनांगोन दख'ना दखान दख'नाया जाबाय बे आइजोफोरा गाननाय। मोनसे जि बियो आइजोफोरा गानो दख'नाखौ औ बिनि उनाव जाबाय हौवाफोरनि थाखाय गामसा। बे गामसाखौ हौवाफोरा गाननाय जायो बेनि उनाव मोनसे बर'नि नेरसोन मोनसे जोंङो बेखौ हारिनि नेरसोनबो होननांगोन बेयो मुंदांखा मोनसे नेरसोन। बे बेनो जाबाय आर'नाइ। बे आर'नाइया मोनसे बर'नि मोनसे गिदिर नेरसोन होननानै जों बुंनांगोन। बे आर'नाइयाबो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय बेजों लोगोसे आङो फारि फारियै बर'नि दोरोंङारि गाननाय जोमनायखौ बिनि जों बेखौ माबोरै दिहुननाय जायो बिनि बिनि बागै आं नोंथांनो फोरमायलांगोन। गिबियाव आं फोरमायलांगोन द' ख'ना जों दख'नाखौ बर'फोरा बोरैहाय बानायनानै गानो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै। गिबियाव जों दख'नाखौ बानायनो थाखाय जोङो नांगोन जाहैबाय माखासे आगजुफोर। बे आगजुआनो जाहै दख'नाखौ दानो बाहायनाय आगजुफोरानो जाहैबाय साल, खुन्थिया, थार, रासो माखु, बालेब, गनसि नो, गरखा, गान्दै, बेनि उनाव मुस्रा, सोरखि, दांङा नाथा, ओमफ्राय खायदा बेफोरनो मेन आरो बेफोरखौनो जोङो गोनांसिन आरो ना। बेखौनो नांथारगौ जायो बेयो बेनि उनाव जोङो दख'नाखौ दानायनि मोनसे ओ खान्थिया जाहैबाय जोङो गिबियावनो जोङो खुन्दुं दङ'। खुन्दुंखौ जोङो जो ङो मुस्रायाव सानानै लागोन। गिबियाव जों बेखौ मुस्रायाव सानानै लागोन। बिनि उनाव जोङो थार दङ' ना। जों बे थारखौनो जोङो माखासे बेयाव गोबां गोथौ मानि खान्थिफोर दङ' आं नोंथांनो बेखौ फोरमायलांजोबनो हानाय नंला। मानि बेयाव जों बुंनांगौबा गोबाव बाथ्रा लागोन जों बेखौ फोरमायजोबनांगौबा आं दा बेखौनो सरासन जों आं बुंलांनो सानबाय मानि सिगाङाव जों मुस्राखौ सानानै लानांगोन। बिनि उनाव जोङो थारजों बेखौ दानाय जागोन। जोङो आथिंखालाव जोङो बर' आइजोफ्रा बे आगजुखौ बांद्राय बाहायनाय जाला। दानि जुगाव माने गोनोखोआरि मुगाजों जोङो बे जिखौ बर'नि दख'नाखौ दानाय जा सै। नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो बेफोर आगजुफोरखौ बाहाय नानै गासैनिबो न'खर न'खर बर' आइजोफोरा बे गाव गाननाय दख'ना दख'ना जोमग्राफोरखौ गाव हारसिङैनो दानानै गानोमोन। नाथाय आथिखालनि जुगाव गोनोखो मु गा फैनानै जों गोबां बर'फोरनि न'खरावनो जों बे आगजुफोरखौ एबा दख'ना गाव गाव गाननानै दानायफोरखौ नुनो मोननाय जाला। बिनि थाखाय जोंहा जुगजों लोगोसे गोरोबफानानै जोङो माखासे ओ मानि दोरों दोरोङारि माबाखौ बाहायाल'सिनो गोनोखोआरि मुगाजोंनो जोङो दख'नाखौ दानाय जासै। दख'नानि बारै बुंनो थाङोब्ला आङो दख'नाया मा मा रो खोमनि आं बेखौ बुंनांगोन। दख'नाया जाहैबाय मोननै रोखोमनि थायो। मोनसेया जाहैबाय माइदि गोनां मोनसेया जाहैबाय माइदि गैयि। बिनि बिनि उनाव मा थाबावो जाहैबाय दख'नाया आगर गोनां आरो आग